हेल'। औ। खोनादों ना? औ खोनादोंथां। औ। अब्ला जों बे समाव दान्दिसे सम जोंनि बर' समाज बा जोंनि जायगाफोराव माबायदिहै दिनै जौगाबोदों जों बिनि सोमोन्दै जोङो दसे सम जोङो सावरायनि।
औ औ नोंथां।
जेब्ला जों गोदो गोदाय जों जेब्ला नायगोन अब्ला जोङो नुनो मोनो गोदो गोदाय गोबां बिबायदिनो जोंनि जागाफोराव बिबायदि जौगायाखैमोन।
औ।
नङासै। जागाफोरखौ लानानै न' बांखौ लानानै बा गुबुन गुबुन बिथिङाव सोलोंथाइखौ लानानै बा गुबुन गुबुन बेफोराव एसेबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन दा जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगाफोराव गोदो बिबायदि जौगायाखैमोन सोलोंथाइनि फारसे मानो होनना बुङोब्ला जोंनि खाथि खाला बिबायदिनो फरायसालिफोर गैया। आरो गोजानाव दङमोनब्लाबो बेफोराव थांनो हानाय बिबायदि सुबिदाफोरा गैयामोन एसेबांबो मोजां नङामोन। बिनि थाखाय सोलोंथाइ लानो होनब्लाबो हायि बेफोरबायदिया दङमोन गोदो नायोब्ला। बा गुबुन गुबुन बिथिङावनो दा जेरैहाय गोदो गोदाय जों जेब्ला नायगोन साखि लेम्प बेफोरखौसो बाहायनाय जायोमोन केर'सिन होनायनि गेजेरजों आरो बेजोंनो थानो गोनां जायोमोन मोनसे एसे बस्था बनानै बेयावनो बिजाब फोरखौ फरायनो गोनां जायोमोन। दा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो नायोब्ला गोबां जोंनि समाजफोराव जोंनि बर' ससाइटि जोंनि जायगाफोराव गोबां जौगाबोबाय। जोंहा मोब्लिब कारेन्ट बेफोरखौबो जों मोननो हायोसै बा खाथि खालावनो फराय फरायसालिफोरखौबो मोननो हायो। दा नोंथाङा बेफोरनि सायाव मा जायगाफोराव माबायदियै जौगादों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
जोंनि जायगाफ्राव माबायदि बि जौगादों गोदोनि जुगावथ' बिदि थांबाय ओ ओमफ्राय दा ओ था आथिखालनि जुगाव औ।
आ ओरैबायाददि जौगादों ओ गोदो फरायनाय बिथिङाव ओ जोबोर खममोन ओ खमबो खम आरो एखि ओ थाखो जि थाखो जिखौ पास जाबानो माने ओ मासटार बायदि याव खाथिनो हायोमोन आरो सोरबाथ' साख्रियानो जायोमोन ओ ओमफ्राय दानि दानि गोदान मुगायाव ओरैबायदि जो जौगादों ओ बि पास एम ए पास दिलेट पास नेट पास
औ
बि ए पास आरो बायदि बायदि बुहुत गिदिर गिदिर ओ फरायनाय थासै आरो ओ आथिखालनि सेंग्राफोर सिख्लाफोरा ओ गोदोनि दिनाव ओ बिमा बिफाया
बिमा बिफाया गोरिबमोन आरो औ
आरो खाथि खालायाव स्कुल गैया कलेज गैया ओ जि नैजिसो किल'मिटारफ्रामाव थाबायनानै थांनो गोनां जायो ओ बिनि थाखाय ओ गथ'फोरा मोजाङै फरायनो थांनो हाया।
औ
ओ न'खरफोरा गोरिबनि जाहोनाव ओ मोजाङै ओ कलम बायनो एबा द्रेस बायनो मायबा मोनसे
से फैसा गैयामोन औ
ओ दानि जुगावथ'
औ
ओ बिदिनो गोदोफोर आबादखौ गोदोफोरबो मावखायोमोन।
औ औ
नानै गोबां ओ गारि मथर बिदिनो बायदिसिना ओ गोजान लामा हान्थिनानै बायनो हायो आरो दानि जुग
ओ बिदिनो
जोङो गोदोनि समाव ओ जों जेबा थाखोब्रै थाखोबा ओरि बेबायदि समाव फरायनाय समाव ओ जि जिबा किल'मिटार फ्राम जाय जायगायाव
औ औ औ
ओ फरायनो गोनां जायोमोन आरो औ औ दानि जुगाव जोङो देक्स बेन्स मोजां मोनबाय ओ स्कुल कलेजफोराबो मोजां जाजोब्बाय बागानि जाबाय औ बहुद जौगादों आरो आथिखालाव औ जोंनि बर' समाजाव बर' समाज माने समाजावनो सोलिदों औ ओ आरो माइबा मोनसे सोंखि दंबावो नामा नोंथां औ आं बुंनोसो सानदों नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांदों बेफोरो नंगौ बाथ्रा। जोबोद। सैथो बाथ्रा। जोंनि समाजाव गोदो मानो थाखाय सोलोंथाइ लानो बेबायदि खाबु खौ मोनाखैमोन। जाहोनानै जादों नों थाङा बुंलांदों ओ आइ आफा बिथांमोना जिबायदिहै गावनि गथ' थायनो नांगौ जानाय रां गैयिनि थाखाय बेफोरखौ हाया। बा फरायसालिया जोबोद गोजानाव थानायनि थाखाय आरो दिनैनि दिनाव जिबायदिहै गारि मथरफ्रा दङ बिबायदि गोदो। बिबायदि गैयामोन एसेबां बिनि थाखाय। खाय बिथांमोना खाबुखौ मोनाखैमोन नाथाय दिनै। बेफोरबायदि सोलों थाइफोर मोननाय बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानाय जेरैहाय लामाफोरा लामा बाबि फोरो मोजां जादों। जों नङासै लामा लामाफोरखौ नायोब्लाबो मोजां जादों। आरो लोगोसे साफ्रोमनिब बा गंफ्रोमबो न'खरफोराव ओ गारि मथर बेफोरबायदिया थायो। सै आरो गुबुन गुबुन बिदिनो। गासै। बिथिङावबो दिनै गोदो माबायदिमोन दा दिनैनि दिनाव बिबायदि नंलिया बिनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां मोजां माने मोनसे लेभेल बा मोनसे गोजौ थाखोआव सहैनाय। खौ जोङो नुनो मोनदों जोंनि समाजाव। जेब्ला जोङो गोदो जेब्ला जोङो गोदो नायगोन जोंनि समाजफोराव बिबदिनो न'फोराबो एसेबां मोजां नङामोन जेरैहाय औवानिफ्रायसो बानायनाय जायोमोन न'फोरखौ। आरो थोरि बा नारा बेफोरखौसो गोजौआव होनाय जा थायोमोन आरो जेब्ला बारफोर फैयो बा अखाफोर फैयो बिबायदिनो एसे उसुबिदा जायोमोन। अब्लाबो बिदि। बिदिनो सोलिबोदोंमोन नाथाय। दोनैनि दिनाव जोंनि समाजफोराव नायोब्ला बिबिदिनो हानि न' बा औवाजों बनायनाय न' बेफोरो ओ गोदोथ' साफ्रोमहाबो गं फ्रोमबो न'खरा बेफोरजोंसो बानायोमोन नालाय ना थाय दोनैनि दिनाव औ एसेबांबो बि बिदि गैलिया आरो लोगोसे बि सरकाराबो बिथिं हेफाजाब खालामदों जाय फोरा न'फोर गैया बिथांमोननाव बिथांमोननो होदों आरो बेबिदिनो जोङो दिनै जौगानायखौ नुनो मोनदों। जोंनि ओ जायगा फोराव बा जोंनि समाजफोराव साफ्रोमहाबो बेबिदिनो मोजां मोजां न' बिफोरो जाबोजेनदोंसै। आरो सोलोंथाइ बा रोंगौथि थानायनि थाखाय थाखाय गावबा गाव ओ मोजां मोजां खामानिफोर खौ मावनो हानाय जादों। फालांगि औ बा सोलोंथाइ थानायनि थाखाय नोंथाङा बुंलांबाय एम ए बा बायदि बायदि सोलोंथाइफोरखौ लानानै गावबा गाव जियाव मोजां मोनो बेफोरखौ सायख'नानै गोजान गोजान जायगायाव थानानै मावनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिथांमोना मोजांहैनो ओ न' न'खरफोरखौ सलायलांनो हानाय जादों न'खरफोरखौ मोजाङैनो दैदेनलांनो हानाय जानायखौ जोङो नुनो मोनदों नङासै?
औ नोंथां।
थारैनो जोंनि जायगायाव बा जोंनि समाजाव गोबां जौगाबाय। गोदो जिबायदिमोन बिबाय दि नंला गासै सै बिथिङावबो रोंनाय जाबाय गासै बिथिङावबो आरो गोदो जिबायदिहै रां लानानै एसे उसुबिदामोन नाथाय दोनैनि दिनाव साफ्रोमबो जौगाबोनायखाय बिबिदिनो हानाय जाबाय नङासै? दा नोंथाङा जोब था माबाफोर बुंनो सानदों नामा जोंनि समाजाव दोनै बे
जोंनि समाजाव जानाय ओ आंङो फंनैसो बुंनो सानदों नोंथां।
दे बुंनो हागोन दे
ओ जोंनि समाजाव ओ गोदो गोदाय आबै आबैमोना आबै आबौमोना ओ जोङो
जोङो न न'फोरखौ नायबा नुयोमोन ओ थुरि थुरिजों लुना थानाय औ आरो गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन हादान सेफायनाय औ हादान सेफायनानै थुरि फिसा फिसा लुनानै थानाय औ औ औ ओमफ्राय बेफोरखौ नायबो गोदो गोदोनिफ्रा जोबोर खस्थ'यै सोलियोमोन आरो औ
ओ हाजिरा मावनाय एबा मावदांसा मावनाय बेखिनियावबो जोंहा रांखौ गोबां खम मोनोमोन बेनि जाहोनाव जोङो गथ' खौ स्कुल कलेजाव ओ कलेज लेभेलावथ' जोङो थिसननो हायामोन स्कुलाव जो
औ औ दाथ' हादान सिफायनाय गोदोनि गोदायनिफ्रि बिदिनो सरखाराबो अनबाय औ सरखार अननानै हाफोराबो गावबा गाव नामजारि खालामजोबना लाबाय औ आरो गोबां
ओ फरायनायजों लोगोसे जौगानायजों लोगोसे साख्रि बाख्रिबो मोनबाय खायफाया गोदोर गोदोर फरायना बेजों न' गोदोर गोदोर लुबाय बिदिनो हादाना हादानमोन गोदो ओमफ्राय दा खिन्थु हादाना ओ दाबायदि आथिखालाव बोथोराव हादाना मोनसे ओ सनानि गामि होननाय बायदि जाबाय आ बिदिनो
औ बिदिनो गोबां गोरों गोरों जाबाय औ औ औ बिदिनो ओ औ नोंथाङा उम गारि मथराथ' गोबां दामि दामि ओंखारखाबाय बिदिनो अख्रां साजों थांनाय मोनसे बे हेलिकप्टार नाम औ खम समनि गेजेरावनो आरो जोंहा ओ दै दै बारनो थाखाय जाज औ खम समनि औ गेजेरावनो औ सहैनाय औ बिदि गोबां दहनबाय आरो औ जोंना गोरों गोरों मेलेमजिबि बिथांमोना औ औ आथिखालाव औ
आथिखालाव आरो बिदिनो गोबां दों आरो औ आरो नोंथाङा फंनैसो बुंबावगोन नामा बेनि बागै औ नोंथाङा जि बाथ्रा खौ बुंलांबाय थारैनो जोंनि समाजाव गोबां जौगाबाय गोदो जिबायदिमोन दिनैनि दिनाव बिबायदि नंला नोंथांदों बिनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिबाय बिनिखायनो बे सावरायनायखौ बेसाङावनो दोनथ'नोसै सानबाय जोबोद जोबोद साबायखर औ उम गोजोनथों नोंथां औ हामबायसै